हेलौ नोथां खोनादों
हेलौ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनोदों नामा
औ खोनादों नोंथां दे रायलायनो हागोन
नोंथाङा दालाय माथो खालामदों
नोंथां दायो नै आं दायो बिदिनो दंलाबायो लामाफ्रावनो कारेन्ट गैयालै ओंखायनो ओंखारबोनाय जादों
औ जानाय लोंनाय जाखांबाय नामा?
जानाय लोंनायथ जाखांबायमोन नै
उम माथो ओंख्रि जानायनो जेनबा
जोंना माबासो सबाय बिमा ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन
आ जोंनाबो आंबो जाखांनाया जाखांबाय जोंना माबासोन मा होनो दालि ओमफ्राय ना बाजामोन आरो दिनै जायनोखै हाथाय दंमोन नालाय
औ
जे माने दिनै ना लाबोदों बेखौ नो जाबाय ओरै दसे सम माने लामायाव आंबो ओंखारबोदों गरम बोथोराव न'आव थानो हाया कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जागासि दं ओंखायनो नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो होननानैसो आं एसे कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबालाय दसे औ दा माने पेट्रलियाम नोंथाङाथ बुजिखायो
औ नंगौ बुजिदों
जों इखौ मा मायाव बाहायनाय जायो जेनेबा मा मायाव सलिनाय जायो जों इखौ मायाव बा हायो बेफोरखौ माने आं नोंथांनाव एसे सोंलु बा मिथिनो बा एसे मिथिनो लु दों आरो नोंथाङा एसे बुजायनो हागोन नामा आंनो एसे फोरमायनो हाबा माने ओ मिथिबा आं मानो औ माने आंखौ मिथिनो लुुबैनो थाखाय माने नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा दा बेखौ मिथि योबालाय एसे फोरमायना होदो आरो आंनो
दे होमबा आं बुंनोसै आरोना दा नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय पे ट्रलियाम होननानै बुंदों दा पेट्रलियामा आं खोन्थाग्रोसै जोंना पेट्रलियामा बोरै सोमजिगोरा ना
औ औ
दा बिदिनो गोदो हाजार हाजार बोसोर सिगां आरोना जोंनि माने बुहुमाव मोनसे खैफोद फैदोंमोन आरोना बे खैफोदावनो जोंहा दंफां लाइफां जिब जुनार गासिबो बेवहायनो माबाजोबनानै जेनेबा नस्थ जाजोबनानै फबसिन जानाय जादों बेनि उनावहाय बिदिनो बे माने खरर खरर बिदिनो हाजार बोसोर उनावहाय जोंना बेनो पेट्रलियाम जानानै माने फैदों माने पे पेट्रलियाम जादों माने सोमजिदों हा सिङावहाय हाखर सिङावहाय माने पेट्रलियामनि मह हर लादों आरो दा ओमफ्राय बेखायनो जोंहा माने गोदो हाजार हाजार सिगांसो जानाय नालाय जोंना पेट्रलियामा माने जोंनि बुहुमाव बिराद लिमिटेद माने जों जाहा थाहा बाहायनो हाया जों बेखौ माने गोसोबानो मोनगोन बे नङा सानसे समाव जोबहैगोन माने ओंखायनो जों बेखौ सानैहयै बाहायनांगौ ओमफ्राय दा बोरै सोमजिगोरा बेखौथ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय दा आं मोननैसो खो ट्रलियामनिनो मायाव मायाव खामानि होयो आं बेफोरखौ नोंनि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों आरना
औ औ औ
दा सेथियावनो बुङोबा जोंहा दायो गारि मथर दाथ जोंङो गारि मथरनि जुग जेरावबो थां जोंनो जों बाइक स्कुटि बास बेफोरो जेरावबो जों
औ
बिफोरावहाय जोंहा पेट्रल बाहाय जायो पेट्रला नैबे पेट्रलियामजोंनो जायो आरो बानाय जायो बेफोराव जोंनो नांगौ पेट्रलियामजोंहाय जोंहा गारि गुरै माने जों इन्जिन बुस्थुखौ जोङो सालायनो हायो आरो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो दङ' दंनाया ओमफ्राय गारिफ्राव हायो ओमफ्राय एर' प्लेन दङ' हेलिकप्टार दं बेफोर रावबो जों बिरनायावहाय जोंहा पेट्रल नांगौ पेट्रलियाम बाहायनाय जायो नाथाय जोंहा बे बिरनायनि बे जे हेलिकप्टार बा एर'प्लेन बिनिया माने सबसे दामिसिन जायो आरो बेनिफ्राय पेट्रलियामा जोंनि पेट्रलियाम होननायावहाय माने बे बुस्थुआ सबसे दामिसिम उम ओमफायो आं सेथियाव फोरमायखाबाय नोंथांनो जोंहा गारि गुरा जोंनि ट्रान्सपदावहाय पेट्रलियामखौ गोबां नांगौ जायो ओ आं नैथियाव बुंनो सानदों नोंथांनि सिगाङाहाय जोंहा संनाय खावनाय दा जों संनाय खावोनाय हमनानै ला जों दा ओंखाम सङो ओंख्रि सङो जों माजों सङो? अर फोजोंनानैसो सङा नङा होमबा दा जोङो सब समाय जों अदाबावहाय जों बना-बन रुजुनानै जों अर सुबाय थायान' दाना जोंहा गेस दङ'। जायखौ जोङो एल पि जि गेस होननानै बुङो नङा होमबा। बे एलपि जि गेसआबो जोंहा पेट्रलियामनि मोनसे माबायानो आरो हिस्सायानो। बे पेट्रलियामजों जोंहा गेसखौबो जोंहा बानायनाय जायो
औ
औ दा जोंहा ओंखायनो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो गोबां गोरलै जाबाय बे पेट्रलियामनि थाखाय
होमबा नैथियाव आङो बे संनाय खावनायावहाय दोननाय जाबाय जोंहा पेट्रलियमनि बाहायनायखौ दै ओमफ्राय जोंहा कारेन्ट कारेन्ट गैया होमबा जोंहा बयन दानाथ' कारेन्ट जोंना जाजोबखाबाय जेरावबो जायगायावहाय बे कारेन्ट कारेन्टखौ सोमजिहोनो थाखायबो जोंहा मोनसे जायगा थाया
जायखौहाय जोङो पावार प्लेन होननानै बुङो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां औ
औ बे पावार प्लान्टावबो जोंहा खामानि मावनो थाखाय जोंहा बेफोरावहाय जोंहा पेट्रलियामखौ नांगौ जायो औ बिदिनो ओमफ्राय जोंहा जों गारि गुरायाव जों जे ग्रिस होयोना ग्रिस होनानै बुंङो ना जों नोंथां ओं बे ग्रिसखौबो जोंहा पेट्रलियाम बानायनाय जायो माने बे ग्रिसखौहाय
दा जों ओ दा लामा सामा जोंनि लामा सामायाथ' फाखक्का जाजोब्बाय बे फाक्कानि ला बे फाखानि लामायाबो जोंहा मोनसे पेट्रलियामजोंनो बानायनाय जायो
औ
ओमफ्राय जों आरो दङ हमनानै ला जों दा जोंहा दा आबाद मावो मैगं थाइगं गायो बेफोराव जोंहा गोबां मुलिफोर होआ नामा? ब जो बेवहाय मुलि जों केमिकेल बुस्थु बेफोराव बिराद होयो नैबे केमिकेल मुलि बुस्थु बेनि थाखाय बहाय जोंहा बेखौहाय प्रेथलियामखौ नांगौ जायो आरो नोंथां आं बेखौनो खोन्थानो सानदों।
औ औ।
अ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमफोर दङ आं नोंथांनि सिगावथ' फोरमायबाय जोंहा मायाव मायावायाव बाहायनाय जायो ओमफ्राय जोंहा बे बुस्थुआ लिमिटेड जदि समाव जोबगोन ओंखायनो जों बेखौ बासायनोबो नांगोन उम। दा आंनि बुंनायाथ' एसेनोमोन आं मिथिनाया ओमफ्राय नोंथाङा आरो मानसि बुंंबावोबा बुंनो हागोन।
नोंथांनिखौ एसे माने आवजखौ मोजां खोनाफैयाखैमोन आं नोंथाङा। फिननांगोन नामा?
अ अ आंनि बुंनाया माने से बेमोन आरो आंनि रोंगौथिया दा नोंथाङा मा बुङो। बेखौसो होनदों आरो आं।
औ औ दा जेनेबा पेट्रलियाम होननाय बुस्थुखौ नोंथाङा आंनो बुजायना होबाय। आं जेनेबा बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथियामोन। दा नोंथाङाथ' माने मा मायाव सलियो मा मायाव पेट्रलियाम बुस्थु मा मायाव जायो। बा मा मायाव ओ जों बा मा होनो जों बाहाय नों हायो ओ नोंथांनि होननाय बादिब्ला जेनेबा जों ट्रेन होन बास होन जों बुहुद बुस्थुआनो जों बे मा होनो फ्रेटल केेरासिन बा जोङो जेल बेफोरखौ बुस्थु मोनाबा जोंङो गारि बा बबावबा थांनोबा जों बन्द जायो जेनेबा जों पेट्रल गैयाबानो जों बाइक सालायनो हाया जों डिजेल गैयाबानो जों गारि बा
सालायनो हाया जेनेबा जों खेरासिन खेरासिनखौबो जों गोदो जों खेरासिनजों थाबोनो मोन्दों। जों थाव जों गोदोनिनावहाय जेनेबा कारेन्ट गैयामोन ना खा कारेन्ट गैयि समाव जों केरासिन होननाय बुस्थुजों जोङो बाथि सावोमोन बेजों जों लेखा फरायोमोन बेजों जों ओंखाम ओंख्रि बेजोंनो जों स्रां बायदि थायोमोन गोदोथ' माने बाथिफोरसोमोन नालाय लेम बायदिसिना बिदिसिना से दंला बायोमोन जों कारेन्ट बुस्थु होननायखौ जों बांद्राय नुनो थाङाखैमोन दासो बुहुद कारेन्ट जाबोबाय। औ जेनेबा जों नुनो मोनदों दा जोङो बिदिनो पेट्रलियाम बुस्थु बा ओ ओंखारनानै जों बहुद सुबिदा बा हहस मोनदों। जों दा जों जेनेबा फथना होयोबा जों बुहुत खस्थ' खस्थ' मोनगोन आरो खस्थआथ' मोनगोन जोङो जेनेबा आरो दा इलेक्ट्रिक नोंथां इलेक्ट्रिक दानि बुस्थुआव माने थावा जेनेबा पेट्रलियाम बुस्थु जेनेबा थाव बा खेरासिन होन खेरासिनखौथ' जों नुनो थांला।
औ जोबनो फैबाय।
ओम। बायदि औ जोबनो फैबाय औ जों दा बायदि बायदि पेट्रल बा डिजेल बेफोरबोथ' बांद्राय आरो जेनेबा बेफोरबो खमायनोफ्राय खमायलांगासिनो दं। दानि जुगाव माने सुबिदानि जोबनो थांना जेनेबा इलेक्ट्रिक ना नों ओ एलेकट्रिक जेनेबा एलेक्ट्रिक जेनेबा एलेक्ट्रिक बास ओंखारबाय। ओ चा ओ जेनेबा बे बुस्थुआनो जाबाय जेनेबा औ ट्रेन दं जेनेबा ओं ट्रेनाबो खो कारेनजों खा ओ खारजोबसै। एलेक्ट्रि जाजोब्बाय बेफोर जेनेबा बासआबोथ' चार्ज बेबोथ' कारेन्टआनो होनजायो जेनेबा। कारेन्टजोंनो सलियो बेफोरबो ओं। सु बिरजा माने ओ दा माने जोबनोनो थांला आरो बेफोर माने जोंनि थाखाय बुहुत ह हस माने जोबनोनो थांला दा आरो इलेकट्रिकनि उनावबा उनावहाय आरो मा बनायबावो माजों सोलिग्रा औ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जों बे पेट्रलियामखौहाय मा खामानि मावनान जों सेभ खालामनो हागोन एसेबाबो?
दा जों फ्रेटलियामखौ जेनेबा नोंथांनिबा मा खामनानै जों सेभ खालामनो हागोन? खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ औ दा जोङो बेफोरखौ जों सेभ खालामनो हायो जों। बेफोरखौ जेनेबा दा ओ एलेकट्रिक बुस्थुआनो ओंखार जोबखाबाय नालाय जों एलेकट्रिक बुस्थुखौ जों लाजोबो जों स सलायनो हायोबा घरे घरे जों दानो बाइक दं नालाय जों पेट्रलजोंसो सलिजोबो। बेफोरखौ जोङो ला लास्ला लाखौ लानानै ओ लायालासे जोङो एलेक्ट्रिक बा एलेक्ट्रिक बुस्थुखौ जों लायोबा मोजां जागोन। जेनेबा ओ गुथे न'खरावनो जों दाना बा बायक खौ नुनो थाङो ससे नखराव गंनै गंथाम बि फोरखौ लाया लासेनो जों एलेक्ट्रिकनि लायोबा जोङो ओ ओ जेनेबा मा होनो बेफोरखौ खमायनाय नुगोन आरो जोंना। खमायलांगोन आरो जों बेफोरखौ जों लाजोबोबा जेनेबा बे बुथुआ ओं औ सेप खालामनो हागोन औ। माने बांद्राय इउस जानाय नङा। जों इदिनो खामनांगौ जेन बा जों पेट्रल जेनेबा पेट्रल पेट्रलियाम होननाय बुसथुखौ जों ओ एखौ इस्टप खालामथ'नानै जों एलेक्ट्रिको सलिनानै जिथिया पेट्रलियामा आख' जेनेबा प्रेट टल बा डिजेल बेफोर उनावहाय दाथ' खमिलांगासिनो दं जेनेबा खमायलांगासि दं बुस्थुफोरा। बेफोरखौ जोङो जमायनानै आरो जों त्रिस बोसोर सल्लिस बोसोरसो जोङो एलेक्ट्रिकनि सलायजोबनानै जों जेनेबा बेखौ जमायनानै उनावहाय आरो जों प्रे ट्रलियाम होननाय बुस्थुखौ सलियोबा जों माने बुहुत मोजां जागोन जेनेबा। ओ बे ओ जेनेबा आं बासायना थागोन औ बेफोर माने औ ओ माने खामानियाव फैफिनगोन आरो ओ प्रेटलियाम होननाय बुस्थुफोरा औ नोंथां।
औ उम जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिया जे आंखौ फोरमायहरबाय।
औ औ।
आंबो आंनि रोंनायखौल' एसे फोरमायहरबाय आरो दा समबो जाना फैबायमोन नै नोंथां आंना।
अ औ औ औ। दा नोंथाङाबो एसे खामानि थानो हागौ बेखौनो माने आंबो सोंहरनाय माने ओ आं आं जि रोंगौथि बेफोरखौ खिथाबाय दा नोंथाङाबो जि रोंगौथिखौ इखौ खिथाबा माने बुहुत गोजोननाय फैदों आरो। नोंथां। दा नोंथांनाबो खामानि दं आंनाबो एसे खामानि दं नोंथां। दा इयावनो दोनथ'लायनाय जासिगोन नोंथां। अ औ औ नोंथां।